हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
नै नोंथां आं लांगोना माखांआव आं एसे जिरायना दं नोंथां।
ओ। उनदुथ'वाखै नामा?
उन्दुथ'वाखै नोंथां गरमफ्राबो बारा नालाय एसे आङो बार जागासिनो नोंथां।
अ मोनानि जानाय आदारखौ जाखांबाय?
हा
मोनानि जानाय आदारखौ जाखांबाय
औ नोंथां जानायालाय जाखांबायमोन
मा ओंख्रि नोंथां मा ओंख्रि
खोनायाखै नोंथां
हेलौ
खोनायाखै नोंथां
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा
खोनादों
खोनाबाय नोंथां
औ
औ नोंथाङा मा होनदोंमोन
मोनानि जाखांनाय जानाय आदारखौ जाखांबाय
औ जाबाय नोंथां
मा ओंख्रि मोन
अ नोंथां ओंख्रिया जोंना माबासो होनदों खोनादोना खोनाखै नोंथाङा
खोनादों नोंथां
अ जोंना ओंख्रिया नाजों मैथासोमोन नोंथां
हो
नाजों मैथामोन नोंथां ओंख्रिया
औ
नोंथांमोनहालाय मा मा ओंखाम जादोना जायाखै नोंथाङालाय
जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जों एसेयानो नाजों आलु संनो
अ नोंथां मोजाङानो माथो नोंथां
नोंथांना खबरफोरा बोरैहाय नोंथां
ओ मोजांयानो नोंथां
खोनायाखै नोंथां दासान्दि खबरा आंना मोजाङानो नोंथां
औ दा नोंथाङा बे समाव जेबो खालामाखैबा उन्दुथ'वाखैबा
औ नोंथां
माबा मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन आं
औ नोंथां सोंनो हागोन नोंथां
गोथ बेब ख बि गानो जाब जानाय लोंनायनि बागै एसे बुंनाहोदो
खोनायाखै नोंथां जानाय लोंनाय ना मा‌ होनदों नोंथाङा
औ नोंथाङा जानाय लोंनायनि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो
अ माने ओ नोंथां
औ
जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ' जोङो ओ गासैबो सुबुं आरो जिब जुनारफोर गासैबो जानाय लोंनायखौ जों जाखायो नंगौना नंङा नोंथां माने ओ जेब्ला जोङो आदार जानाय आदारफोरखौ जों जाया अब्ला जोङो थांनानै थानो गोबां गोब्राब जायो नोंथां
औ
माखासे सुबुंफोरा ओ जोङो माने गोदोनि जुगावथ' गोदोनि समावथ' जों माने दा बेफोरबायदि जानाय लोंनाय मोजां जानाय लोंनायखौ जों जानो मोनामोन नोंथां। बेफोरबायदिनो गोदोनि मुगाफोराव माने ओ बेफोरबायदिनो ओ जों थ' हाग्राफ्रावसो थायोमोन नालाय बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइफोरल' जानाय जायोमोन आरो। आरो मैहुर खालामनानै गोथां गोथां बेदरफोरल' जानाय जायोमोन नोंथां।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव गोबां साबनाय साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो जानाय आदारखौ जोङो जों जानायखौ नुनो मोनो मोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां माने ओ गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगनि ओमफ्राय दानि जुगा गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय जानाय लोंनायनि सायाव ओ नाथाय दासिमबो गोबां सुबुंफोरा माने
ओ खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों। हेल' नोंथां
माथोखौ आं मोजां खोनाफैयाखै नोंथां।
दा खोनाबाय नोंथां।
अ नोंथां दा खोनाबाय ओ नोंथां।
औ औ दासो खोनादों नेटा एसे प्रब्लेममोन।
औ नोंथां ओ। माने ओ जानाया नोंथाङाथ' होनदोंमोन नालाय ओ जानाय लोंनायनि सायाव। ओ दाथ' ओ गोदोनि मुगानिफ्राय दानि मुगानायाव माने जानाय लोंनाया सोलायबाय नोंथां माने गोदोनि समावथ' मुवा बेसादफोरखौ जायामोन नाथाय दानि जुगाव माने गोबां गोदान गोदान मुवा बेसादफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनबाय नोंथां मोजां मोजां गोथाव गोथाव जिनिसफोरखौ।
औ।
खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां औ आजिखालिथ' माने ओ खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों खोनादों।
नोंथां आजिखालि माने ओ अ नोथां ओ। नोंथाङा बिदिबा खोनासंबानो जाबाय रायलायदोंना।
औ औ औ।
खोनादों दा?
हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
अ जानायनि जानाय लोंनायनि सालायनाया नोंथां बिदिनो माने ओ जोङो मोजां नुहुरा नोंगौना नङा नङा नोंथां?
औ औ।
नोंथाङा ओ एसे खोनादोंबा खोनादों एसे ओ फिननायखौ एसे थाब होनो हागोन नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों। हेलौ।
अ नोंथां जानाय आदार खोनादों ना नोंथां? अ जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ' नोंथां जोङो माने आथिखालावथ' जों गोबां गोदान गोदान मुवा बेसादफोरखौ जों जाबाय थानाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा ओ जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव माने बांसिन ओंखामखौ जानाय जायो नोंथां।
औ नाथाय बेलेग ओनसोलफोर दं माने बेफोरबायदिनो रुथि बायदिसिनाफोरखौ जानाय जायो नोंथां ओ नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओखामा सोलियो नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
बेफोरबायदिनो माने गोदोनि मुगाफ्रावथ' बेफोरबायदि मोजां मोजां जानायफ्रा गैयामोन नाथाय दानि मुगायाव बेफोरबायदि जानाय लोंनायफ्रा मोनबाय। माने नुनो मोनबाय ओ बेफोरबायदिनो गोदोनि मुगाफोरावथ' बेफोरबायदिनो ओ हटेल फोरबोथ' गैयामोन जानाय लोंनायनि
औ।
दानि मुगायावथ' गोबां मोजां मोजां हटेलफोर ओंखारबाय नोंथां। बे हटेलफोरावथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन हादरफोरनि जानाय लोंनाय मोजां मोजां जानाय लोंनाय बेसादफोरखौ खौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा चावमिन मम' चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिस ओ बिरियानि दसा बेफोरबायदिनो फ्राय राइस पिज्जा बारगार बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुनो मोनो नोंथां। नंगौना नङा नोंथां ओम। बेफोरबायदिफोरखौ जोङोथ' गोदोनि मुगानि सुबुंफोराथ' मोनजायाखै होननानै नाथाय दानि आथिखाल आथिखालनि मुगाफोरा मुगानि सुबुंफोरा बेखौ मोनजाबाय नाथाय गोदोनि बायदि थ नंला नोंथां दा बेफोरखौ जायोब्ला जों माने गोबां जोङो मोजां सुवाद एबा मोजां जोङो माने मोन्दांथि जानायखौ जों मोननो हायो नोंथां।
खोनानो मोनदों नों गोदोनि दिनाव जानायफोरखौबो गोथां गोब्राम जायोमोन दां।
औ नोंथां नंगौ। हेल' नोंथां।
औ औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
माने गोदोनि दिनाव माने जानाय लोंनायफोरखौ गोथां गोब्राम जायोमोन होननाय। बिदि खोनादों आरोखि माने जों न दा जे एरियायाव जोंनि हादोराव मोनसे बांसिन जायो माने ओंखामबो जायो आरो। गुबुन जाथिफोरावबो फलिकफोर जायो फिथाइ सामथाय जायो।
औ नोंथां।
जोंनि हादोराव बांसिन ओंखामफोरखौ जानायजों
औ नोंथां नंगौ। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ। जेनेबा जानाय लोंनायनि बागैथ' जोंनि जेनेबा मा होनो खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा हेल' नोंथां खोनाना खोनायाखै नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां अ नोंथां आं बुंदों माने जानाय लोंनाय बा बेथ माने गोबां आलदा आलदा सुबुंफ्रा आलदा आलदा जानाय मुवा बेसादफोरखौ जायो नोंगौना नङा नोंथां
औ औ
माने बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि गुबुन हारिनि सुबुंफोरा आलादा जायो जोंनि हारिनि सुबुंफोरा आलादा जायो बेफोरबायदिनो आरो जोंनि जों द माने जानाय लोंनायनि बागै मान बुंनो थाङोब्ला जोङो ओंखाम न'जोंथ' जाया नोंथां ओ- बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मोजां बेब खालामनांगौ जोंनो जानाय लोंनायनि बेलायाव बिदिनो जेनेबा बेदर आखाय जोंथ' बांसिन जोङो जानाय जायो बिदिनो ना बोरमा बेदर अमा बेदर मैसो बेदर बयलार दाउ बेदर बेफोर खौ जोङो बांसिन जोङो जोंनि ओनसोलाव जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां माने जानाय लोंनाय बुङोब्ला माने ओंखामजों ओंखाम गोजाजोंल'थ' जों जानो हाया नोंदां बेनिखायनो माने ओ- ओंख्रिफोरखौब्र' जोंनो नांगौ नालाय ओं जों जानो गोनां जायो नोंथां बिनो जोंथ' सानफ्रोमबो जोङो एखे रोखोमैनो जाबाय थानो हाया नोंथां जानाय लोंनायखौबो आलदा आलदा जाबाय थानोखौ गोनां जायो नोंथां
औ
जोङो जोंनिबो माखासे सुबुंफोर दङ बेफोरबायदिनो खावरि सुबुंफोर आरो बेफोरो माने सानफ्रोमबो माने एखे ओंख्रिफोरखौनो म जाबाय थानांगौ मोजां जायो मानोना बिसोरनाव रां रुफानि माने गोबां गोनांथि दं नालाय बिसोरो माने नांगौमानि माने मैगंफोरखौ बिसोरो बायनो हाया नोंथां औ नोंथां
उम दे होनबा नोंथां जानाय लोंनायनि ब मिथिना मोन
औ नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां
उ